हेलौ औ
औ खोनादों।
औ बिदिब्ला जोङो दिनै बर'फोरनि ओंख्रिनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों ओ बिनिखायनो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना बर'फोरनि मा मा ओंख्रिफोर नोंथाङा मिथियो आरो माखौ माखौ जानानै मोजां मोनो। बे बेफोरखौ
औ हागोन नंगौ थारैनो जोंनि बर'फोरा मिथिंगाजों गोरोबना थानानै बिदिनो गोबां बोसोरनिफ्रायनो जिउ खुंबोदों। आरो लोगोसे जोंनि बर'फ्रा मिथिंगायाव थानानै जिउ खुंनायखाय मिथिंगायाव मोननाय बिदिनो मैगंफोरखौ जाबोदों आरो मिथिंगायाव थानानैनो आबादफोरखौ खालामबोदों बिदिनो गुबुन गुबुन आबाद बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो लोगोसे नोंथां सोंनाय बायदि बिदिनो बर'फ्रा गोबां रोखोमनि मैगं बा ओंख्रिफोरखौ जायो। जेरै जि हाग्राफ्राव मोननो हानाय जोंनि मिथिंगायावनो मोननो हानाय थास' थास'फोरखौ जायो थास' बि थं बार आरो थास' बेदरखौबो जानाय जायो। आरो लोगो बे जि दिंखिया दिंखिया होननाय बेखौबो जायो। जोंनि बर'फोरा। आरो बिदिनो खुन्थाइ। जि गुल गुल जेथ थायो। थाइ बादि बे खुन्थाइखौबो जानाय नुनो मोनो। आरो लोगो बिदिनो आरो दुब्लिफोराव मोननाय मानामुनि मानामुनि खौबो। जानाय नुयो आरो बिदिनो गोबां नोंथाङाबो एसे बुंदो नोंथांनि बायदियै मिथिनाय बायदियै।
औ नोंगौ जेखौ जाय जायफोरखौ नोंथाङा बुंलांबाय बेफोर थारैनो नंगौ आरो बेनि अनगायै आं माखासे बुंदेरनो सानबाय। ओ जेरै बर'नि आंगो जानाय होननानै बुङोब्ला नारजि अमा।
औ औ।
आरो लोगोसे ओ थालिर फस्ला थालिर बिफां गोरलैखौ जेरै थालिर फस्लाजों नारजि बेखौ संनानै जायो बर'फ्रा। आरो बर'फोरनि आंगो जानाय हिसाबै दङ अनला गुबुन गुबुन रोखोमनि अनला फोर जायो जेरै अनलाजों दाउ बेबायदिनो नारजि अनला दालि अनला आरो बिनि अनगायैबो थाइगिर अनला बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन अनलाफोरखौ बर'फ्रा संनानै जायो आरो बिनि अनगायैबो खारै ओंख्रि जेरै मैखारि होननानै जोङो बुंनो हायो बेफोरखौबो बर'फ्रा जायो। आरो बिनि अनगायैबो हाग्रा-बंग्रा नागिरनानै मोननाय जेरै खिफि बेन्दों ओ आरो जेरै नोंथां नोंथाङा बुंलांबाय दिंखिया मानिमुनि आरो बिनि अनगायैबो जेरै ओ लाफा सायख' बुरलुं बुथुर बेफोरबायदि हाग्रा बंग्रा मैगंफोरखौहा माने बर'फ्रा नागिरनानै जायो। आरो बिनि अनगायैबो ओ सबाइ साम' माने बेफोरो बर'नि आंगो जानाय होननानै जों बुंनो हायो आरो बिनि अनगायैबो मोनसे बर'नि मैगं बा ओंख्रि बेयावनो गोग्लैयो जेरै नाफाम। नाफामावथ' जेनेबा बाथोनाव गोग्लैयो थेवब्लाबो बेखौ माने। ओ थास' थास' आरो जि ना गोरान बेजोंनो बनायनाय जायो जिहेतु बे बेखौबो आङो ओंख्रियावनो लाफानो सानबाय आरो बेनि अनगायै नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो सानो नामा?
औ नोंथां बुंनाया जोबोद मोजां। जिखौ बर'फ्रा जायो। गोदोनिफ्राय जाबोगासिनो आरो दिनैनि मुगायावबो जायो आरो गोबां बिदि बिदिनो जोंनि। हटेलफ्राव बा गुबुन। हटेलफोरावबो जों संनाय नुनो मोनो। बेफोर ओंख्रिफोरखौ दानि मुगायाव आरो जेब्ला गुबुन मानसिफ्रा जायो। गुबुन जायगा फैनाय मानसिफ्रा जेब्ला जोंनि बे संनायफोरखौ मोनजायो। गोबां बिदिनो स्वाद गोनां बेखौ बुंनायखौ जों खोनानाय मोनो। आरो बिदिनो। गोबाङा मोजां मोनो आरो बिनिखायनो गोबां बिदिनो दिनै जों बुंनो थाङोब्ला अनला अनलायाथ' मुलुगनि मुलुगावनो दिनै गोबां बि बिदिनो मुंदांखा जानाय ओंख्रि गोबाङा मोनथिगौ अनलाखौ आरो अनलाया बबे हारिनि? सोर सुबुङा जायो? गौ बिदिनो बर'फोरा गोबां रोखोमनि ओंख्रि बिदि जानायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो जि ओं ओंख्रिफोरखौ जायो बियो गावगायनो बिदिनो आबाद मावनानै बिदि जानायखौ बांसिन नुनो मोनो। गावगायनि बारियावनो आबाद मावनानै दिहुननानै बेफोरखौ खौ जानाय नुनो मोनो। आरो लोगोसे बर'नि ओंख्रिफोरा दिनै गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव बिदि गोसारनो हमदों आरो सुबुं फोरा अनसायनो हमदों बेखौ मोनजानानै बिनि सर्टखौ मोननायखाय
औ
नोंथांनाव बे समाव सोंनो सानदों नोंथाङा अनला ओंख्रिखौ माबायदि सङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन अनला ओंख्रिखौथ जेनेबा गावब गाव संनायनि मोनसे ओ स्टाइल बा नियम थायो थेवब्लाबो आं माबोरै सङो खौ आङो ओ मोननै मोनथामसो एसे बुंनानै होनि औ थाइगिर अनला आं बेखौनो बुंग्रोनो सानबाय थाइगिर अनलाखौ संनो थाखाय ओ बांसिनै जेनेबा ओ नाफोरजों संनाय जायो बा माब्लाबा समाव दाउ बेदर बेजों संनाय जायो जुदि थाइगिर अनलाखौ नाजों सङोब्ला ओ सिगाङावनो नाखौ एसे ओ फ्राय खालामनानै लाग्रोयो फुरा मोनहोआ नाथाय बेखौ आधा मोनहोनानै लायो ओमफ्राय बिनि उनाव थाइगिरखौ ओ गुबुन गुबुन रोखोमै हानो हायो बेखौ एसे फिसा फिसा बा गोलाव गोलाव गावबा गाव फसायनाय बायदि बेखौ हानानै लायो ओ ओ आङो बांसिन गोलाव गोलावहै गोबा गोबा हानानै आं लानो मोजां मोनो बिनि उनाव हा बिदिनो सामब्राम बानलु फोर सामब्राम गुफुर हाइजें बेफोरखौ देनानैहा आङो सेरफायो जेरै ओ सामब्रामजों सेरनायजों लोगोसे बानलु सामब्राम गुफुर हाइजें बेफोरखौ थावआवनो सेरनानै लानानै बिनि उनावहाय थाइगिरखौ एसे फ्राय खालामो मोजाङै बिनि दै रानजासिम बेखौ जेब्लानाखि बियो रानो अब्लानिया बेयाव दैखौ हरो दैया ह दैखौ हरब्ला मोजाङै जेब्लानखि गोदौवो अब्लानिया जि अन गुन्दै बेखौ अन गुन्दै माने जे माथा माइरं जों जे ओंखामखौ जायो खौनो माइरंखौ माने एसे सम सोमनानै दोनो एसे गुरै जाब्ला बेखौ देनानै अन गुन्दै खालामनानै लायो बिनिफ्राय जि अन गुन्दै बेखौ जेब्लानोखि जि थाइगिर मैगंखौ संनाय जि दैया जेब्लानाखि ग्लब ग्लब गोदौगोन बे समावहा माने अनलाखौ बे गोदौनाय समावनो ओ होना होयो माखासे फ्रा बेखौ गोरानै होयो माखासेफ्ला माखासेफ्रा माने लदा जाजानो गिनानै बेखौ दैजों गलायनानै हा बेखौ होनानै होयो जेब्लानिखि अनला मैगंआव जिखौ अनखौ हरबाय बे समावनो माने एसे गोदौब्ला मोजाङै गोदौना गोदौखांनायनि उनाव नाखौ हरनानै होयो बिदिनो दसे गोबौ गोदौहोनानै ओ नाया मोननाय जाब्ला बा बे मैगङा मोननायनि सम जाब्ला बेखौ माने गावनि आन्दाज मथे हमनानै ओ बिखौ फोमोननाय जायो अब्लानो मैगं ओ माने रेडि जायो आरो जानो थाखाय आरो बिनि अनगायै आङो बुंनो सान सानदों जेरै सिनस्रिंखाला अनला बा बिख औ बेखौ आङो बुंनो सानदों बेखौबो जोङो बांसिनै बे दाउ बेदर बा बे ना बेफोरजोंनो संनानै जानाय जायो। बेखौबो माने नाखौ बिदिनो जेरै थाइगिर अनलाजों संनो थाखाय नाखौ जेरै आथा फ्राय खालामनानै लायो बेखौनो बेखौबो बेबायदिनो आथा फ्राय खालामनानै लायो। ओ नान नाजों संनायखौनो आङो बुंनो सानबाय। बिनि उनावहा सिनस्रिंखालाखो बेखौहा खारै खारै एसे होनानै बिखौ माने एवख्रबनानै लाग्रोयो। मोजाङै बेखौ बिनि उनावहा जेब्लानाखि मोजाङै एवख्रबनाया जायो बे बिबारा ओ अमलानिया बेयावहा दैखौ हर हनानै होयो दैखौ हर खांनायनि उनावहा जेब्ला ग्लब ग्लब गोदौगोन बे समाव जेरै बै थाइगिर अनलायाव होनाय ओ बिदिनो एखे बिबो प्रसेसा बेयाव माने जायफ्रा गोरानै हरनो मोजां मोनो बिसोरो गोरानै हरो जायफ्रा माने दै गलायनानै हरनो मोजां मोनो बेबायदिनो दै गलायनानै हरो आं बांसिन गोरानै होनो मोजां मोनो बिनिखाय आं गोरानै होयो बिदिनो जेब्ला अन गुन्दै खौ होखाङो अब्लानिया नाखौबो बेयाव होसिगोन होखांनायनि उनाव बेखौ मोजाङै गोदौखांनायनि उनावनो जेब्ला मोननायनि सम जायो माने बे एसे रानब्लानो बा नाया मोननायखौ आनदास मोनब्लानो बियो जानो थाखाय रेदि जायो आरो।
औ औ औ
आरो जासिगोनदां आं बुंनाया बिनि अनगायै नोंथाङा बबे अनलाखौ जानो मोजां मोनो बेखौनो एसे बुंनानै होदो नामा?
अ आङो गोबां बिदिनो अनलाखौ जाबाय आरो दाबो जाबाय थायो आरो जानो मोजां मोनो। जोंनि जिहेथु बर' निनो आंगो ओंख्रि आरो उनदैनि फ्रायनो बेखौनो जानानै देरबोदों बा मोनजाबोदोंमोन सम फायनो आं बिदिनो ओ बै मुला अनला बेफोरखौ मोजां मोनो। मुला अनला आरो बे ओ बुंबाय सिं सिं खाला अनला
औ
आसिंखाला दाउफोरजों संनाय आरो लोगोसे बिदिनो अनला दाउ आरो अनला दों अमा जोंबो मोजां मोनो
औ
बिदिनो गोबां माने गोथ गोथाव जायो आरो जानो मोजां मोनो जेब्ला अनला ओंख्रिदों जायो अब्ला ओंखामाबो एसे बुरजा हाबो
औ
मोजां नाङो आरो बेनिखायनो जानो
नामा बिदि औ